हेलौ।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनागासिनो औ।
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
दाथ' जिरायनानै दङ।
अ'। होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां।
फ्रियानो दङब्ला? उम जोङो गोदोनिफ्रायनो जिब-जुनार फिसिनाय, दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि बागै रायलायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
ओहोम। होमबा गोदोनिफ्रायनो जिब-जुनार फिसिनायनि बागै नोंथाङा फोरमायनानै होगोन नामा मा मा मुलाम्फा दं? दङ जोंहा ओहो एबा बोरै लानांगौ बोरै मा खालामनांगौ बेफोरनि बागै।
ओ औ नोंथां आङो होमब्ला आराम्भ' खालाम खालामनोसैना? जेरै जोङो मोनस मिथिगौ जे जिब-जुनारफोरनि ओंथिया माने जाबाय जोङो फिसिनाय ओ जिब-जुनारफोर ओमफ्राय जोङो फिसिनायजों लोगोसे जोङो माने सुबुंफोरा आदार हिसाबैबो बाहायो। बा आबाद माव नायावबो आरो गुबुन गोनां मुवाफोरनि थाखायबो फिनाय जायो आरोखि। खि जोङो बेखौ मिथिखागौना नोंथां आ बेबायद दिनो उम जोङो बेफोरखौ फिसिनानै गोबांथार माने जोङो मुलाम्फाबो मोनो। जेरै - गाइखेर ओ बेखौ जोङो मोनो मोसौनिफ्राय आरो जोङो माखासे ओ गाइखेरनि प्रडाक्टफोर जेरैहाय पनिर बायदि रोखोमनि बो जोङो मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो हालौनायाव बो जोङो बाहायनाय जायो। आरो ओ गोबां दा जोंनि माइ गायनायनि बोथोर दा माइ गायनाय बोथोरावबो गोबांथार जोंनो नांगौ जायो आरोना। ओ बेबायदिनो आंनि आंनि साननायावहाय आङो बेबायदिखौ नुहुरो नोंथाङा बिनि फारसे माबाफोर आरो बुंबावनांगौ दंबा बुंनो हागोन।
ओं। औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो मोसौ गायनिफ्राय जेरै जोङो गाइखेर मोनो। एबा जोङो गाइखेरखौ गोबां रोखोमै जेरै जोङो बाहायनो हायो। जेरै जों गाइखेरखौ साहा लोंनायाव बाहायो बेफोर बायदिनो जोङो फनिर गिहि गाइखेर दाखा बेफोरबायदियाव जोङो बाहायो। आरो जों गाइखेरखौ गोबां उम माबाफोराव बाहायनो हायो आरो जोङो गाइखेरखौ फाननानैबो गोबां रां खामायनो हायो। आरो जोङो जेरै मोसौ हालुवाखौ जों ङो ओम दायो दैज्लां बोथोर नालायथो मोसौजों जोङो गोदोनि दिनाव हालेवनायखौ नुयो। मोन बांसिन नाथाय दानि दिनाव बारा इसेबां हालेवनायखौ नुनो मोनलिया जेरै जोङो मोसौखौ बेफोरबायदिनो हालौवनायाव बाहायो आरो जोंनो मोसौनि खियाबो जोंनो हासार होयो जेरै जोङो बारिफोराव मैगं मैला गायनाय जोंनो हासारनि गोनां गोनांथि जायो बेफोराव जोङो मोसौनिफ्राय जोङो हासार मोननो हायो मोसौनि खिनिफ्राय
औ
जोङो दानि जुगावथ' गोबां माबा रासायनारि हासार ओंखारबाय बेफोरखौ जोङो होनायनि थाखाय होयोब्ला गाज्रि जायो नाथाय जोङो न'नि जेरै गोबोरखि हारिफोरखौ जोङो होयोब्ला जोंना इसेबां जोंनाव साइद इफेक्ट माने माबा जाया मैगं हारि गायनायफोराव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जोङो गोदोनि दिनाव जोंनिथिंजाय बारा दायो लानायखौ नुनो मोना नाथाय मेरि गामि फोराव जेरै जोङो मैसो हारि लानायखौ गोबां नुनो मोनो जोङो मैसोजों हालेवनो हायो आरो जोङो मैसोनिफ्रायबो जोङो गोबां गाइखेर मोननो हायो मोसौनिफ्राय मैसोआ बांसिन गाइखेर होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मैसोनि गाइखेरखौ फाननानैबो गोबां रां खामायनो हायो एबा न'आव नांगौ जानाय जेरै साहा गायखेर दाखा बेफोरखौबो बानायनानै जोङो जानो हायो एबा साहाबो लोंनो हायो एबा जों गाइखेर दाखाखौ बानायनानै फाननोबो हायो न'आव बानायनानै
औ नोंथां जेरै जिब जुनारफोरा जोंनो गोबां बेसेन गोसा मुवाफोर होयोना जेरै जोङो राय्लायबाय गाइखेर बेदर दउदै उलबो मोनो जोङो ओमफ्राय आरो हा हासारबो जोंनो होयो थ' बिनिखायनो जेरै मोसौ मोसौ आरो मैसोनि गाइखेरा जोंखौ माने गोनांथार प्रटिनजों माने जोंखौहाय फट प्रुटिनफोर नोंथाङा जेरै बुंदों गोबांथार गाइखेरफोरबो जोङो मोनलोङो बेफोरबायदि जोङो मोनो आरो जेरै बेदर आरो दाउफोरा माने जोंनो माने गोनांथार प्रटिनखौ जोङो मोनो होननानै जों मोनथिगौ ना बेदरफोरनिफ्राय स' जोंनि थाखाय नांगौ गोनांथि बे खौहाय जोङो जोङो मोनो आरो बे आरो बोरमानिफ्रायबो जोङो उलखौ हाय' जोङो मोनो गुदुं बियो जि जोम बानायनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो गोजां बोथोरावहाय माने बानायनानै जों बेखौ गानोब्ला जोङो बे गोजांनायनिफ्राय जोङो रैखाथिखौ मोनो दा नंगौना नोंथां
नाथाय जोङो बेफोरखौ जोङो मोसौफोर लानायाव बांद्राय इसेबां खस्थ' जाया जोङो मानोना बेखौ जोङो एसेबां आदार हारिबो नागिरनानै होनांगौनि गोनांथि जाया जा जोङो बेखौ मोनसे लांदां जायगायाव गांसो गोनां जाय जायगायाव खानानै हैबानो जोंहा बेखौहाय नायनांगौ गोनांथि गैया एसेबां नानै जोङो अमा हारिफोर लायोब्ला जोङो गोबां आदार नागिरना होनांगौ गोनांथि जायो जेरै जोङो। अमा लायोबा गोबां खस्थ जायो दानि जुगावथ गोबां गिदिर गिदिर अमा फार्म खुलिनायखौ जोङो नुनो मोन दों एबा नुबाय दं बेफोर बायदिनो जोङो। जोंनियाव अमाफोरबो थानांगौ जेरै जों गोदोनिफ्रायनो जोङो बर हारिखौ अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो एबा जों गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो होनबाबो गोबां खमाव नुनो मोनो जेरै जोङो। अमाया जोंनि नखराव थायोबा जोङो जेरै जों जानानै आग्लायनाय ओंखाम खालायखौ जोङो। अबावहाय गारनो जायोना लस मोनो बिनि थाखायनो जोङो बेफोर ओंखाम खालायखौ जानो थाखाय जोङो न'आव मासे अमा लानाया गोनांथि दंङ' एबा अमा ला नानैबो नोङो गोबां रां खामायनो हायो जेरै - जोंङो अमानो बेफोरखौनो ओंखाम खालाय आग्लायनायफोरखौनो जोङो गुन्दैजों लगायनानै होयो होयोबाबो बि जायो। नाथाय मालाबा समाव ओंखाम खालाय गैयाबा जोङो खस्थ जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो। दाव हारि लायोबा जोंहा उम जोङो गावनि जानायनि जेरै जोङो दाव लकेल दाउफोरखौ जायोबा जों ङो लोमजानायफोराव गोबां दुरबल जायोना बेफोराव जोङो बेफोरखौ जोङो लकेल दावफोरखौ जोङो बयल खालामनानै जायोबा जोंहा गोबां भिटामिन एबा सक्ति मोननो हायो आरो जोङो। जोङो लकेल दावखौ जोङो जोंनाथ एसेबां फैसाबो थास्लाबबाय थायानालाय मालाबा समावहाय बेफोर बायदिनो जोङो नखरनि आलासिफोर फैयोबा जोङो बेफोर दावफोरखौनो जोङो फि सिनानै दोननाय दावफोरखौनो जोङो जानानै जानो हायो एबा नांगौ नोंनो मा मालाबा गैथारै समावहाय नोङो बेफोर दावफोरखौनो फाननानै गोबां रां मोननो हायो।
नंगौ नोंथां ओ बे इजि मोनसे जोंनि थाखा य ओ मोनसे इजि प्रसेस आरोना जोङो जेरावबो खारनो नाङा मालायनाव थांनो नाङा ओ समनि गेजेरावहाय जोङो नफ्रावहाय मानसि फैयो ब्ला दखानफ्राव थांनो बाजारफ्राव थांनो जोंहा समाय गैया ब्ला न'आव बेफोर बायदिखौ जोङो फिसिनानै दोनोब्लाबो जोंनि थाखाय सुबिदा जायो। आरो जोङो ओ माने मा खासे ओ आंङो सानो जे अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय जोंबो लोगोसे जोङो बोरमाफोर खौ फिसियोब्ला ओ जोङो बांसिन जोङो माने ओ फायदाखौ मोननो हायो। मानोना बोरमाया जाहैबाय नोङो जेबो गुन्दैबो बा माबा मोनसे खालायफोरबो नागिरनो नाङा। ओ बेनि थाखाय नोङो मोनसे जायगायाव हाय गांसो फोर मोजां दङब्ला बेफोराव हायनो जोङो। खानानै दोनोब्लाबो बिसोरखौ हगारनानै दोनोब्लाबो बिसोरो सम बायदि जागोन सम बायदि बिसोरो फैयो आरोना थ जायफ्रा माने समाय होनो हाया बिसोरो बेबायदि बोरमाफोरखौ फिसिनो हायो ओ दा बोरमा मेन्दा बोरमा मेन्दाजोंबो जोङो गोबांथार ओ जोंहा मुलाम्फा जायो आरो बिजनेसनि थाखायबो मोजां होननानै आं सानो आरो बिनि बे उल ओंखारनायफ्राबो बाहायजानायखाय बियो जेरैजोंबो बेदरावबो बाहाय जानाय जायो आरो बे उलजोंबो बाहाय जानाय जायो होननानै आं सानो आरो आरो बेजों लोगोसे बे मोसौ फोरखौ जोङो फिसियोब्ला ओ जोङो हासार मोनो। ओ जेहाम मिथिंगा माने मिथिंगायारिनि थाखाय मोजां आरोखि ना। जायहा माने हानि जे गुन बेखौ बांहोयो आरो। जोङो जेरै नोंथाङा बुंदों केमिकेल फार्टिलाइजार दा बांसिन मानसिया बाहा यो नाथाय आं सानो जे। मोसौ हासार हासारानो जोंनि थाखाय बियो साबसिन। ओ हासार आरोखि खामानि होयो बे हानि गुनखौबो बारायो। आरो आबादावबो गोबां मोजां आबादखौ जोङो मोनो आरो। जाब्लाबो जोंनि देहायाव खुनु बेबायदि साइड एफेक्टस। जाया बा खहा जाया आरो नाथाय जोङो बे फार्टिलाइजार केमिकेलफोरखौ जोङो बाहायब्ला जोङो बाजारनि थाखायल' नङा बिजनेसनि थाखायल' नङा नाथाय जोंबो बे जानायखौ जायोना थ' जोङो बेफोर खौहाय जोङो बाहाया लासेैनो जोङो मोसौ हासारफोरखौनो जोङो बाहायो। ब्ला रासिन मोजां जायो होननानै सानो आङो। ओ नोंथाङा बिनि फारसे माबा मोनसे होनो नामा?
आ। औ नोंथांमोननाय बायदिनो आंबो बेफोरबायदिनो सानो जोंहा उ जोङो जेरै गोबोरखि हासारफोरखौ होयोबा एबा बोरमा खि हासारफोरखौ होनानै जोङो मै मैगं हारि खालामो एबा जोङो आबाद मावोब्ला जोंहा इसेबां साइद एफेक्ट जाया एबा जोङो गोबां नुनो मोनदों आथिखालाव गोबांनो बेफोरबायदि। बिदिनो। मेडिसिन होयो मैगं थाइगंखव जोङो बेफोरखौ जानानै जोङो गोबां देहायाव खस्थ' जायो एबा गोबां बेमार जानायखौ नुनो मोनदों। नंगौनाा नोंथां?
नंगौ नंगौ औ अब्ला नोंथांजों गोबां। बिनि सायाव सावरायबाय समायाबो जाबाय अब्ला
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। दे।